हेल'
औ हेल' नोंथां
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ
आङो नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आयदनि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
थारैनो थारैनो मोजां मोजां मोजां नोंथाङा नोंथांनि आयदाखौल' फोरमायदो
औ औ आङो सावरायनो नागिरनाया जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि
नंगौ
जोङो बर'फोराहाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माखासे ओ ओंख्रिफोरखौ बहाय माने सोलोंनानै लाबोदों आरो, आरो संनानै जाबोदों। गावसिनि ओ थावनाय बायदि खौहाय नायनानै बिसोरो बायदि रोखोमनि ओंख्रि ओ संनानैहाय जाबोदों आरो दा बे बेखौनो आथिखालनि सुबुंफोराबो उनसंनानै ओ संनानै जायो। दा जोंहा बर'नि दोरों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा अनलायानो गिबियाव फैग्रोयो
नंगौ नोंथां
औ अनला बेनि अनगायैबो ओरै नारजि अमा सबाय साम' बे बेफोर आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायै ओरै नाफाम नाफामाबो मोनसे जोंनि ओंख्रियानो जाहैबाय बेखौ जोङो थिनानै दोननाय जायो आरो गोबाव समनि थाखाय थिनानै दोननानै जोङो नांगौ माब्लाबा जानो लुुबैबाथाय बेखौ जानाय जायो आरो नाफामखौहाय
अदा
दा आङो जोङो अनला ओंख्रि बेखौहाय माबोरै संनाय जायो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै दोरोङारि ओंख्रि जे अनला बेखौ जों मा माजों जायो बेखौ आं एसे फोरमायना होनोसै।
थारैनो।
औ जोंहा ओ अनला ओंख्रि संनोब्लाथाय गिबियावनो जोंनो माइरं नांगोरगौ जायो आरोना।
नंगौ नंगौ।
जोङो माइरंखौ नांगौखिनि बा जखानि लानानै मानि मान सि हिसाब आरो बेबायदि लानानै जोङो ओ माइरंखौ एसे खुरैफोरावहाय सोमनानै दोनो आरो। सोमनानै दोननानै बिदिनो एक घन्टा घन्टा बा आदा घन्टासो सोमनाय जायो माइरंखौ एसे मोजाङै रुइहोयो आरो ना। ओम दैयाव सोमोबाथाय ओ एसेबाबो रुयो नालाय। बेखायनो बेखौ दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनसै, आमफ्राय सो-सोमखांब्लाथाय बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै बा सोमनायनिफ्राय बोखांनानै सु नानै खेरखा फोरावहाय सर' होनाय जायो आरो ना दैखौ सर' होनाय जायो।
औ नोंथां।
दा जेब्ला दैया सर'यो अब्ला जोङो बेखौ उवालफोरावहाय देनाय जायो आरो। गोदोनि समावथ' बांसिनानो उवालाव देयोमोन। ओमफ्राय दा आथिखालथ' ओ ग्रेन्डारफोराव जे ओ इलेकट्रिक मेसिन जेरै ग्रेइन्डार बेफोरावहायबो, औ।
औ।
बेफोरावबो देनायखौ नुनो मोनबाय।
नंगौ।
दा खायफाया बे अनलाखौ देयोब्लाथाय सोरबाया ओरैनो माइरं गोजा देयो ओमफ्राय खायफाया मानि बे माइरं देनायाव बानलुफोर गोरान बानलु गोरानफोर बा सामब्राम गुफुर बेबायदि
नंगौ नोंथां।
होनानै देफायो आरो। आमफ्राय जोङो बेखौ देनानै दोननानै बे अनलाखौहाय माजों संगोन नङा होमबा? अनलाखौ जोङो गोबां रोखोमनि सङो जेनेबा बे बेखौ दाउजोंबो संनो हागौ बा मेवाइ बेबायदिनो आलु मुला गुन्द्रु बेफोरबायदि आरोे बा ना बेबायदि संनो हागौ अब्ला जोङो बेखौ ओ अन गुन्दै देनानै दोनखांनानै जों माजों संगोन बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ
जों एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बे एवनाया एसे मोनहांहां जाबाथाय जोङो बेखौ दै होबाय आरोना गासिबो नांगौखिनि संख्रि फानलु थाव बेफोरखौ होजोबखाबाय नालाय सिगाङावनो ओमफ्रायो दैखौ होनानै लाबाय नांगौखि दै होबाय बै एवनायाव आरो। ना बा ना, बेदर बा बेदर, बेबायदिनो मेवाइफोरखौ एवनानै दै होबाय आरो।
नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बे दैखौ ओ गोदौ होबाय गोदौ होनानै जेब्ला बेयो मो जाङै गोदौवो ओ एसे मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौथारबा थाय माने मोनहांहां गोदौनाया जे बेदर बा नाफोराथ' मोजाङै मोननाय जाखानांगोन नालाय गोदौनायावनो ओमफ्राय बेयाव गोदौबाथाय ग्लाब ग्लाब गोदौबाथाय जों बै देनानै लानाय अनला गुन्दैया
थारैनो
बेखौहाय एसे एसे आखाइजों फ्र' फ्र' खालामनानै होबाय आरो ओमफ्राय आखाइजों होनानै बिदिनो खोथ्लिजों एरग्लिबाय खोथ्लिजों एरग्लिबाय आरो होलायबाय बिदिनो एसे एसे होयो आरोना खेनसेनो जमा होआ मानो होनोबा जमा होयोबाथाय बे अनलानि गुन्दैयाहाय जोंना गथा जायो। बा मोजाङै ओ माने गोसारा बेबायदि होननानै माने आमथा माने बे गथा गथा जानानै थायो आरो ना ओंख्रि संनायाव बेखायनो मा
नंगौ नोंथां
बे होगासेयाव एसे आखाइयाव एसे मुथा लानानै फ्रि फ्रि सारो आरो ओमफ्राय बेखौ मोजाङै उरसै आरो एरसै ओमफ्राय आरो होसैलाय बिदिनो नांगौखिनि अन गुन्दैखौ होबाय होनानै जानाय बायदि मोनबाथाय बेयावहाय जोंहा खारै होनाय जायो आरो ना उम दा जोंहा अनला ओंख्रि होनबाथाय औ औ खारैखौ होखायो नालाय
औ
ओमफफ्राय बे खारैखौबो नायनानै जखानि खारैखौहाय लुनानै होनोसै आरो ना खाब्रावबा बे खोथलिफोराव उम खुरैफोराव लानानै लुनानै होननाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदि लुनानै होबाथाय जोंन ओरै खारै नांनाय नाङनायखौ सिनायबाय आरो जुदि खारैया नांबाथाय जसे अनला ओंख्रिया गोजा कलारा म
थारैनो
मानि खाालार गोनां औ आम फ्राय एसे गोदौ होनानै बिदिनो ओ संख्रिफोर नायनानैहाय खा
नंगौ थारैनो नोंथांनि आयदाया मोनसे जा औ नोंथांनि आयदाया थारैनो नोंथांनि टपिकआ मोनसे जानाय- लोंनायनि सायाव नंगौ मानसि जिबिनो ओ जानाय लोंनाय आयदानि सायावबो सावरायनो गोनां। बियो मोनसे गोनांथि आयदा। थारैनो नंगौ मानसिया जाबाय संसाराव थांना थानायनायनि देरसिन जिबि नोंथाङा खोनादों? नोंथाङा खोनादों? औ नोंथाङा खोनादोंबा सोदोबफोरनि गेजेर - गेजेर नंगौ थारैनो मानसिया जिबि हिसाबै जोंनाव साननो हानाय हनो हानाय गुनाआ बांसिन दङ। जिबिफोरनि मादाव नंगौ थारैनो। थिग बिदिनो जानो थाखाय जों थांनानै थाया थांनानै थानो थाखायसो जों जायो बे खोथाया थार थिग बिदिनो बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो हायेनाव थानानै संसार जाबोनाय मानसि एबा संसार जाबोनाय हारि बर'फ्रा मोनसे समाज गोनां मोनसे सोद्रोम आखुनि सुबुंफोर बिथांमोना हाजो हायेनाव थानानै बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ जानानै बिसोरो जिउ खुंबोदों जेरैना जोङो मोननो थाङो हाग्राफोरनि एबा हाजोफोरनि बायदिसिना मैगं- थाइगं जेरै दिंखिया, सिब्रु बिदिनो जों आबाद मावनानै मोननाय आलु, पथल, कबि बान्दा कबि बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि बायदिसिना मैगं - थाइगंफोर दङ जायखौ जोङो जानानै जोङो थाजिमै गावनि देहाखौ लाखिनो हायो। जेरावनाखि जोङो माखासे लाइफांफोरनि एबा हाजोफोरनि मैगं -थाइगंफोर नोंथाङा खोनादों?
औ औ खोनादों औ।
औ नोंथाङा खोनादोंबा फिलार्स वर्दफोरखौ बाहाय नोंथाङा।
औ औ औ।
थारैनो बेफोरबायदि माखासे मैगं - थाइगंफोरखौ जोङो गोदो - गोदायनिफ्रायनो जाबोदों। आरो बर'फ्रा मोनसे ओ ओ बिगियानारि नोजोरजों नायनानै माखासे मैगं- थाइगंफोरखौ गोदोनि जाबोदों होनजायो। मानो होनबा बर'फ्रा गाव गावनि दे- देहाफोरखौ मिथिखायो बबे मैगंखौ बबे समाव जानांगौ बेखौ बिथांमोना मिथिखागौ आरो माखासे ओरैबायदि मैगं- थाइगं दङ जाय मैगं- थाइगङा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जेरावनाखि बर'फ्रा बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों जेरावनाखि दङ जेरै मान मुनि दङ उदै सानाय उदैनि बेमार माना मुनिखौ गोदो- गोदायनिफ्रायनो जोङो मुलि हिसाबाव बर'फ्रा जाबोदों। दा नोंथाङा मख'लांनाय माखासे बर'फोरनि दोरोङारिफोर जेराव अनला अनलाखौ जोङो संनाय जायो औवा मेवाइ -फोरजों एबा अनलाखौ फोरजोंबो नाथाय मख'नोबाय दाउफोरजोंबो नाथाय मख'नो गोनांदि बेवहाय ओ बर'फोराबो आथिखालाव एबा गोदोनिफ्रायनो ओ माखासे गोबां मानसियानो भेजिटेरियान आरो गोबां मानसियानो नन भेज बिनि सायावबो सोनारनानै फैबाय। आथिखालाव बियो मोनसे मख'नो गोनां होननानै आं बेखौ बुंख'बाय आरो। माखासेया भेजिटेरियान जायो बे भेजि जाग्राफ्रा अनला जायो। नाथाय बियो दाउजों अनलाजों दाउखौ बुथारनानै बेयो मालाबाबो जानाय नङा अनलाखौ अनलायैनो जागोन जेरै सबायखौ दाउजोंबो सङो नाथाय बेयो सबाइ ओंख्रि गोजाखौल' जागोन बेबायदि आरो।
थिग बिदिनो दा नोंथाङा नोंफोरबायदि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि मैगंफोरनि सायाव फोरमायबाय आरो बिदिनो आद्रा थानाय माबाफोर मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै एबा जोंनि ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय माखासे
खोनादों ना नोंथां?
मैगंफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबावदो
औ मैगं ओ मैगं होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि सुबुंफोरा आरोना ओ माखासे मिथिंगायावनो - मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मैगं - थाइगंफोरखौहाय बिसोरो बुथुमनानै जायोमोन आरो जेरै न'आव गायनायनि अनगायै बा न'आव आबाद मावनायनि अनगायै माखासे ओ हाग्रा बा अरनबारिफोराव बिदिनो बारि बागान बेफोरावहाय नागिरोमोन आरो। दा बैफोर जाहैबाय जेरै जोङो
नंगौ।
खेरा‌दाफिनि होनदों सिब्रु बेबायदिनो मैथा सिख्ला होनो जायखौ माने मोनसे सुगोनां आरो ना बेयो गो खै बेबायदिनो दिंखिया ओमफ्राय मान्दे बेफोरबायदि ओ मैगंखौहाय ओ गोदोनि सुबुं फोराहाय माने हाग्रा बंग्रा बा बबेबा मोनसे बारि बागाननि फ्रायहाय बिदिनो खांनानै जायोमोन आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो माखासे औ औ औ माखासे मैगं थाइगंखौ बिसोरो न'आवनो आबाद मावनानै ओ जायोमोन जेनेबा गावसोरनि नांगौ बायदि इसे आबाद मावोमोन दा जों आबाद मावनायनि बेलायाव मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथाय जेरै आलु बेबायदिनो थारुन फोरला जिंखा औ फोर ओ औ बेफोरखौहाय ओ बिसोरो औ उम उम बेफोरखौ गायोमोन आरो गायनानै माने संनानै जायो।
थारैनो जोङो जोंहा बिनि सोमोन्दै ओ बैसागु बोथोरजों खाथि सोमोन्दो दंथारो बेबायदि खांनानै मैगं थाइगं जानाय माखासे हाग्राफोरनि नागिरनानै जानाया थारैनो नोंथांजों दिनै नैबे बे आयदानि सायाव जानाय लोंनाय आयदानि सायाव सावरायनानै एसे मोनथिनानै मोनदों दा नोंथाङा दिनैनि बे आयदाखौ थासलिम हरदो।
औ अब्ला जोंना दा सावरायनायनि समाबो जाबाय बेखायनो औ जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै।
गुबुन मोनसे आयदायाव नंगौ नोंथां गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।